हेल'
हेल' औ खोनादों नोंथां।
औ। नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों दसे सम ओ दुब्लिफोराव जेनेबा एबाबो आबाद मावनायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोनना नोंथां?
औ नोंथां सावरायनो हागोन।
औ नोंथां जों आबाद मावनाय बुङोब्लाथ' जोंनिया बैदिनो माइ आबाद बेसर आबाद आरो बायदि रोखोम रोखोमनि जोङो आबाद मावनायखौ नुनो थाङो सम बार बेनिखायनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना बै माइ आबादखौ मा रोखोमै मावनाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलाव।
औ नंगौ हागोन नोंथां।
औ।
जेरैहाय माइ आबादखौ दैज्लां बोथोराव मावो नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
बेबादिनो दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय जोंनिया गायनाय फुनायाव मुखुब बयबो जोङो माइ आबाद माबायदिहाय मावो होनोब्लाथाय जोङो माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो गिबियाव माइज्लिनि गोनांथि आरोना जोंनो माइज्लि नांगोन जों नङाबा जोङो माबायदिहाय माइ गायनो
नंगौ नोंथां।
जोङो माइज्लिखौ फाथो बस्थायायाव सोनानै हाय अफ्रि बा औ अबावबा दैमाफोराव खाथिनि एफोराव सोमनानै दोनहैनाय जायो आरो नोंथां। बेबादिनो बेखौ हरसे बा हरनैनि थाखाय जोङो सोमनानै दोननाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जों बेखौ दैनिफ्राय बोखांनानैहाय दसे सम जाहाथे बेनि दैया सर'यो बेनि थाखाय जों दोनथ'यो आरो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ बोखांनानैहाय
नंगौ नोंथां।
हायाव लामनानैहाय दोननाय जायो। जाहाथे
नंगौ नोंथां थारैनो
जाहाथे बियो गाजा हरो। बेनि थाखाय जोङो बेखौ थास'बिलाइ नङाब्ला थालिर दंफांनि बिलाइजोंहाय खोबनानै दोननाय जायो आरो नोंथां आरो जोंनो खो -थिया फोनो थाखायथ' जोङो खोथिया थिलिखौ एवग्रोनांगोन नङा होमबा नोंथां बे हाब्रु जाब्लासो जोङो बेखौ फोनो हागोन बेनि थाखाय जोङो खोथिया थिलिखौ हालएवग्रोना लानाय जायो।
नंगौ नोंथां थारैनो।
बेबादिनो जोङो खोथिया थिलिखौ हाब्रु खालामखांनायनि उनावहाय जोङो बेवहाय बै लामना दोननाय माइज्लिखौ गाजा बेरनायखौ बेखौ जोङो दुब्लि फोथारसिम लांनानैहाय खादायाव लानानैहाय आखायजों फ्रि फ्रि सारनानै फोनाय जायो आरो।
नंगौ नोंथां थारैनो।
औ बेनि उनावहाय बेयो द' स्नि साननि उनावहाय एसे गोजौ महराव फैयो आरो। आरो बेवहाय जोङो खोथिया जौनो थाखाय बेफोरबायाददिनो जोङो रासायनारि हासारफोरबो बाहायनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
आरो बेबादिनो जोङो से दान बा से खावसे दाननि उनावहाय बेखौ गायजानाय जायो आरो जेब्ला गायजा हानाय महराव फैयो अब्ला जोङो माइ थिलि दुब्लिखौ जेरावहाय माइ गायगोन बेखौ जोङो हालेवनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथांरैनो
जोङो गिबि हालेवनायखौ खारायनाय होनो। नैथिखेब हालेवनायखौ जोङो सामार होनाय होनो आरो नोंथां बेबादिनो जोङो। सिगांनि दिनावथ' जोङो मोसौजोंसो हालेवनाय नुयोमोन। नाथाय दानियाथ' जोङो ट्रेक्टरसो बांसिन जोंनि ओनसोलावथ' मोसौजों हालेवनायखौनो नुलिया नांगोल जों बेबायदिनो जों खौसो बांसिन नुयो आरो
औ नंगौ नोंथां थारैनो
बेबादिनो जोङो खेबथाम खेब्रैसे हालेवनायनि उनाव जों गायजानाय जायो आरो आरो आलि खोनाय जायो आलि गिबियावनो जों आलि दानना लाग्रोयो बेनि उनावहाय आलि खाय जायो खदालजों जाहाथे बेयाव दैफोरा थाबथायायो बेनि थाखाय
औ नंगौ नोंथां थारैनो
बेनि उनावहाय जेब्ला हाया गोमोन जागोन अब्ला जोङो खोथियाखौ फुना लायनानै मुथा खानानैहाय बेबदिनो दुब्लियाव रानना होनाय जायो आरो ओमफ्राय जोङो आइजोफोरखौ आइजोफोरखौ माइ गायनो बेबादिनो लिंनाय जायो आरो हाजिरा
बेनि उनावहाय जोङो माइखौ गायखांनायनि उनावहाय जेब्ला माइआ मोनगोन अब्ला जोङो बेखौ खासिजोंहाय मानसियानो हानाय जायो आरो मोथि फिसा फिसा खानाय जायो आरो बे मोदो फिसा फिसाखौ बजा खानानैहाय जोङो हुला हुलाबारिजों फाफ्लियाव बाननानैहाय न'आव रोगारनाय जायो हौवाफोरा बेबादिनो जोङो दानि दिनाव मेसिनजोंबो हानायखौ नुयो आरो न' लाबोखांनायनि उनावहाय माइ मारा होयोमोन मोसौजों नायोमोन। नाथाय दानि दिनावथ' जोङो बेखौबो बांसिन माबा मेचिनजोंसो नानायखौ नुयो आरो नोंथां बेबादिनो जोङो। नाखांनायनि उनावहाय बे माइखौ जोङो बाख्रि बा दुलि बेफोराव सोनानै दोननाय जायो आरो आरो बे जिगाबफोरखौ जोङो मोसौनि आदारनि थाखाय बेफोरबायदिनो जोङो माइखौ लुनानै दोननाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो दैज्लां बोथोरनि माइ आबादखौ खालामनाय जायो नोंथांमोनि ओनसोलावहाय माबायदि आदबजों खालामो नोंथाङा खोन्थालाय एसे
जोंनि जायगायावबो बिदिनो नोंथाङा फोरमायनाय बिदिनो जोंनि जायगायावबो बे माइ आबादखौनो मावनाय जायो। औ नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जेनेबा माइज्लि नांगौ जायो माइज्लिखौ बे जोंथ' जेनेबा जि माइ खौ जों गायनो गोसो बै माइखौनो मै माइनिनो जों माजज्लिखौ बुथुमना लाग्रोनाय जायो। बे बुथुमना लानायाव जोङो बाजारफोरनिफ्रायबो जोङो। जेनेबा फानग्रा थायो नालाय बेनिफ्राय जों बायना लाबो
औ
बेनि अनगायैबो जोङो जुदि सिगांनो मावखानाय बै मावखानायखौबो जोङो माइज्लि हिसाबै दोनो आरो बेखौ एसे जावनाय जायो आरो जाहाथे जोंनिया बे गुग्लाफोरा खारो बेनि थाखाय आरो बेनि उनाव जों बस्थायाव सोमनानै दैयावनो दै दैयाव जोङो दोननाय जायो
औ
बे दोनखांनायनि उनाव दैयाव दोनखांनायनि उनाव जों बेखौ हरसे थालानि उनाव जोङो माने बोरियाव जोङो माने थिखांना दोनगोन थिखांना दोनखांनायनि उनाव जों बेखौ दै रानबाथाय न'नि उसुंफोरावनो हाफोराव जों बेखौ लखबना दोननाय जायो लखबनानै जोङो दोनबाय नालाय सायाव माबाफोर खोबना दोनबाय दोनखांनानै जोङो बेखौ हरसेनि उनाव बै फोथारसिम लाना थाङो दुब्लिसिम लाना थांनानै जोङो बै जायगायाव जि जायगायाव फोगोन बै जायगाखौ बेनि सिगांनो जोङो हेवना लाग्रोनाय जायो दानियाथ' जों नुनो मोनो ट्रेक्टरफोरजोंनो एवनाय जायो आरो जोंनि जायगायावबो ट्रेक्टरजोंनो गोबां एवनाय जायो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बिदिनो बै जायगायाव जोङो बेखौ मै उनु होनानै जोंनिया माने खमान खालामना लाग्रोयो जि जायगायाव जों फोगोन आरो बे बेखौ जोङो आखाइजोंनो माने ओ सारना होनाय जायो आरो बिदिनो जायगा जायगा बिदिनो माइ फोनाया थाङो माइ थांनायनि उनाव बेखौ जोङो जेब्ला फुनो हानाय जायो फुनो हानाय जाबा जोङो बेखौ फुनानै जोङो दु जि दुब्लियाव गायनाय जायो बे दुब्लियाव गायनो थाखाय जोङो बै जायगाखौबोथ' जोंनिया ओ हाखौ फोमोनना लाग्रोनांगौ जायोना बेनिखायनो जोङो
औ
ट्रेक्टरफोरजोंनो जेनेबा एवनानै आरो गेजेर गेजेर आलिफोर होनानै दै लाखिनो थाखाय जों बिदि खालामनानै जोङो ओ हाखौ फोमोनना लायो आरो बेनि उनाव जोङो ज' ज'यैनो जेनेबा माखासे हाबा माखासे हिनजावफोरखौ जोङो लिंथुमनानै बिदिनो गायनायखौ नुनो मोनो बेवहाय सान्दुं गोसा जा अखा जा ओ जोङो थाहैनायखौ नुनो मोना आर गोबाङैनो औ नंगौ नोंथां बिदिनो बेखौ जेब्ला हानो हानाय जायो आरो गेजेर गेजेर जोंनिया माने बैफोर नाङि हाग्राफोरखौ जोङो रज'बाथाय फुनाबो होनांगौ जायो जाहा थे जोंनिया माइआ मोजां जायो आरो बिदि जोङो जेब्ला बेखौ हानो हानाय जायो ओ हानो हानाय जाबाथाय मोनबाथाय माने मोनबाथाय हानो हानाय जायो नालाय बे माइ हानो हानाय जाबा नाथाय जों बेखौ हानानै ओ न'सिम लाना थांनाय जायो आ औ नोंथां औ बिदिनो नानानै जोङो माइ ओ माइखौ जोङो दुलिफोराव सोना दोननाय जायो औ। नोंथांमोननि जायगायाव मा रोखोमनि आ आबाद जेनेबा माइ आबादखौ मावनाय जायो बांसिनै?
जेरैहाय दाथ' गोदान गोदान माइ ओंखारबाय नालाय बेबादिनो जोङो जेरै सिगांनि आगोलनि बुंनो थाङोबा जोङो जोसा माइब्रा, बेबादिनो फुल फाख्रि बेफोर खौबो गायनाय नुयो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
नंगौ बेबादिनो आसु माइखौथ' एसे खम जाबाय नुनो थांदिया।
उम
बेबायदिनो गोदान-गोदान माइ ओंखारबाय नालाय। बेफोरखौ गायो आरो नोंथां गोदान-गोदान मुंनि
नंगौ नोंथां थारैनो।
औ
औ बिदिनो नुनो मोनो जोंनि जायगायावबो। फाथोफोरबो आबाद मावो नामा नोंथांमोननि जायगायाव?
बे बादिनो एसे एनै मावो नोंथां मैगं थाइगंनि आबादबो।
फाथो आबाद माने?
औ एसे एनै मावो।
औ फाथो आबादखौबो जोंनि जायगायावनो बिदिनो मावनायखौ नुनो मोनो आरो
औ।
बे बेसर बेसर आबादखौथ' माइ हाखांनायनि उनावनो मावनायखौ नुनो मोनो दानिया।
औ।
औ नोंथां नोंथां बिदिब्ला समाबो जाबाय। बिदिब्ला उनाव लोगो मोनलायसिगोन नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसैनो नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ नंगौथ नोंथां बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ।